हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों औ नोंथाङाबो आंनिखौ खोनादों ना?
औ खोनानो मोनदों
दायो ओमफाय फ्रियावनो दङ दा?
दङ
औ जाखांबाय नामा?
जानोथ जा लेट हाबनाय जादों खामानिनिफ्राय बाहेरनिफ्राय फैनाया बि नो ओंखाम ओंख्रि सं
खोनादोंना?
औ खोना मोनबायना
औ नोंनिखौ एसे रोमै रोमै खोनाफैदों आङो
एसे हायोबा मबाइलखौ खाथियाव लानानै खोनासंदो नामा खोनादों
खोनादों खोनादों दे खोनागासिनो औ
औ माने जोंहा दिनैजों एसे बाहेरायाव खामानिया गोबाव जाबाय ओंखायनो न'आव थ हाबनाया एसे लेट जादों ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि संनाया दासिमबो जोबथवाखै बेनिखायनो जानाया जाथवाखै आरो आंनिया
औ औ दायो होमबा जोङो आंबो जाथवाखै नोंथां दा ओरैनो दंथयो दायो होनबा जोङो मानि सायाव सावरायदों नोंथां
आङो बरनि ओंख्रि सबाय आरो सामखौ बेनि सोमोन्दैनो सावरायो नामा? दा मिथिला बे ओंख्रिखौ जायोना जाया?
आंथ जायो। जानायालाय। जायो जायो।
गोथावआनो औ।
औ।
हो
नोंथाङा मिथिगौ ना साम ओंख्रिजों सामजों सबायजोंखौ माब्रै सङो?
बिनि सोमोन्दैथ एसेबां मोजाङै मिथिनाय जाया अब्लाबो हानायमानि खोन्थानो हाजागोन दे नोंथां।
औ।
ओरैनोथ स औ।
नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि सङो बा माबोरै जागायजेनो बेखौ एसे खोन्थागोन नामा नोंथाङा?
जागोन दे नोंथां एसे। खोन्थानि र होनबा ओ जोङो सिगाङावहाय सामखौ बबेबा दैमाफोराव बा दैसाफोरावहाय जोङो लायग्रोनांगौ जायो खननानै। बेनि उनावहाय लानानै फैखांनानै जोङो हरसेसो दोनहाबनाय जायो आरो हरसेसो दोनहाबोबा माने सामआ जेनाखि आदार जानाय बै आदार जानाय जेनाखि मैला मैथा बिसोरो खिगारो होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो दा बेबादि दोननानै अखानायैहाय मा खालामो सामनि दाखोनखौ गारो आरो दाखोन गारखांनानै ओमफ्राय बिनि खिथुखौ ससे ससे दान ख्लाबनानैहाय ओमफ्राय मोजाङै सामआ मैला खारजासे मानजिनाय जायो आरो दा बेबादि मानजिखांनायनि उनाव सामआ जुदि मैलाया खारजोबोबा गोजों जायो आरो बेबायदि गोजों जाखांनाय लोगो लोगोनो बे सामआ अ ओरैनोथ मानजिनाया जोंनिथिंजायहाय ओ बै बरथनफोर थायोना ओंखाम स संग्रा फोर बेफोरावनो माने आखाइजों ओरै मानजि खबाय थायो आरो जेब्लानाखि सामआ जाबागौमानि। ओमफाय खायसे खायसेया मानि मनायाव सोनानैबो मनायावबो ओरै ओरै मा होनो मानै फुथ्रुरबाय थानानैहाय सामखौ जामहैयो आरो।
गोखैफोर होयो नामा बेहाय लेबुफोर सेबो नामा?
ओरैनोथ जोंनियावहाय बेबादि होनाय जाया आं नुफेरनाय जायाखै आरो।
अ अ थाब मैला अरखयो नालाय लेबुफोरजों गोखैफोरजों बे याखाय होयो नामा होननानै सानदों आङो
औ औ जोंनावहाय बेबादि होनाय जाया नोंथां नोंथांमोनखिं बेबादि होयो ना अब्ला
औ जोंनिथिं माने दानखांनायनि उनाव दैयाव सोमनानै दोननानै दसे थानायनि उनावहाय लिभ गुजों फुनाय जायो आरो नहले सोमनाय समाव लेबुखौ हाखावनानै दोन नानै बिनि रसखौ हाबहैयो आरो बिनिउनाव सु म आब बरथन बा मनायावहाय ज सोनानै सुखनाय जायो आरो
औ थिगानो दे नोंथां
बेनि उनावहाय नोंथांनिथिं माबायदि खालामबावो
अ बिनि उनावथ आरो जेनेबा ए मानजिनाया जाखांबाथाय माने सामखौ एसे एवथ्रनानै लायो ओमफाय बिनि उनाव माने सबायखौ रुयो आरो सबायखौ खारै होनानै रुनाय जायो। ओ खारै होयोब्ला सबाहाय रुइयो आरो खारै होआबाथ सबाया रुइदनागोर रुइनाया रुइया बेनिखायनो खारै होनानै सबाइखौ रुनाय जायो आरो आरो खारै होबासो सबाय ओंख्रिया जाखायो होननानै बेबादि आरो
लिमोनो
ओमफाय बि उ औ रिमोबो आरो औ साम मा होनोमोनलाय सबायाहाय रुइयो आरो गेब्लेयो बेबादि होन होनो ओरैनोथ आसमस्रायै बेबादिनो ओ खारै होखांनानै जेब्लानाखि सबाया रुयो अब्लानो सामखौ होसननानै एसे गोबाव संहाबनानै बिनो फोमोननाय जायो आरो बेवहाय संख्रि बानलु ओरै माबा माबि मोदोमग्राफोर थाबाय जेनेबा बेफोर होनायफोराहाय गावबा गाव नखरफोरावहाय जाखौ दङ बेखौनो होनाय जायो आरो सामब्राम बुमनो हालदै संख्रि बानलु थाबाय बिदिनो जिरा मस्ला मोदोमनायफोर एसे बेबादि खालामनानै संनाय जायो आरो दा नोंसिन जोंबोथ संनाया बेबादिना खोमा ना नोंथां?
जाबाय
अ फिसा फिसा खोनादों ना? औ दायो खोनाबायना नोंथां?
आङो खोनागासिनो दं नोंथां नोंथांनिखौ दा नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै
औ खोनागासिनो दं आङो नोंथां नोंथांनिखौ नोंथाङा नोंथाङा खोनायाखै नामा आंनिखौ?
खोनायाखै माने नेट प्रब्लेम जादों जानो हागौ
औ जोंनिथिं मानि बोथोरा दा एसे अखाबो हागासिनो। औ। अखाबो हागासिनो दङ नालाय जोंनिथिं दा। एसे। दा। नोंथां ओरैनोथ जोङो सबायाइ सबायाइ ओंख्रियावहाय औ खारै होयोना जोङो दा बे खारै बानायनायनि आदब। आरो खारैखौ। मा मा खामानियाव जोङो बाहायनो हायो खारैहा माखासे गुन दङ नङा होमबा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे खोन्थानानै होनो हागोन नामा।
खारैखौथ जोङो सबायाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि फाथो गोबाब लाफा गोबाब संनाय बायदियाव जों जानायाव बांसिनानो बाहायो आरो ओनसोल लानानै खारै खौ थावनि सोलायै खारखौनो। ओंख्रियाव होनानै जायोबो। मानो होनबा जोंहा गोदोनि। ओंखायनो बरफोरा हुदा दं खारैजों ओंख्रि संनाय ओनसोल। खौनो बांसि बांसिन बाहायो आरो जायगा लायै जायगा। दानि आथि। आथिखालनि मानसिफोरा थावखौ बांसिन जाबोनो हमबाय।
औ।
माने सबाय खारै सबाय बिफां खारै। थालिर। बिफां दानफायनायनि गोराननिखौ सावनानै बाहायनाय खारै। बिदिनो। गोबां रोखोमनि सिबिंनि बे जाय देन्था फिथाइ खौ नि फिथाइ गोनां सौ सिबिङा बेफोरखौ जेला
औ साबा।
खाङो साबा होनो बेखौ। बे साबाखौ बहनखांनानै आग्लाय जानाय मुवा होननानैबो बुंनो हागोन।
औ।
खोनादोंना? खोनादों ना?
औ।
खोना औ बे फोरखौहाय माने सावनानै अर ब्लाव ब्लाव सावनानै उनावहाय जेला खामखाङो हबा रोहो रोहो मोननो होनाय बायदि जायो माने हाथफ्ला हांगारनि जानो मोननाय नङा बियो। हाथफ फ्ला जानांगोन आरो। एकदमबारे रोहो रोहो खालामनानै बै हाया माबाया देन्थाया सबाय देन्था बा सिबिं दन्था बा बे थालिरनि फिफांनि गोरान बानायनाय बेफोरो एकदमबारे सावनानै दुफु दुफु हाथफ्ला जान होनांगोन आरो गुसु जायो दा बेबाय दि खारै बारनायनो थाखाय बांसिन थाइमखौ जोङो बेलासि थाइमखौ सायखनानै लायो बेलासि थाइमाव
औ। थारैनो।
लादुरा लादु दोननो हायो।
औ।
जेला नांगौ अब्ला जों बाहायनो हायो बे लादुरा बानायनायखौ जेब्ला जोङो ओंख्रि संनो गोनां जायो अब्ला जों खारैयाथ लाव लाव मुवा नङा होमबा बै लादुरा
अह।
बेखौ जोङो ओंख्रियाव होयो नालाय। बेबायदिनो जों खारै बेखौ बहननाय जायो बांसिनानो। मोजां देहानि थाखाय खारैया मोजाङानो नांगौनि बारालसो जिखुनु बुस थु आनो जा
औ ओरैनोथ सिगां समाव जोंनि बर' मानसिफोरा खारैखौनो बाहायबोयोमोन ना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
अ
होमब्ला औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सावरायनायनि थाखाय
दे